हेलौ
औ, हेलौ।
ओ नोंथां खोनाबाय ना?
औ, खोनादों नोंथां।
औ, नोंथां मा खालामदों?
दं, आरो जिरायनानै।
औ, ओमफ्राय मोनानि जानाय लोंनायफ्रा जाबायना?
मोनानि, जानायाथ' जा होथ'वाखै नोंथां, रेडि खालामगासिनो।
मा ओंख्रिजों संखो?
ओ, नोंथां जोंहा ओंख्रिया आलुजों दाउसो आरोना।
गोथाव दे जोबोद गोथाव।
औ नोंसालाय नोंथां?
जोंहा, आलुजों ओ आलु नङा सरि दालिजों माबामोन खुमब्रामोन झुल आरोना इयो।
औ औ।
ओ अमा बेदर भाजिमोन आरोना। होनबा नोंथाडां ओरैनो बे मोननैसो सिमपोल माने, गोरलै गोरलै ओ टपिक लानानै, रायज्लाय दिनि ना?
औ दे, दे हागोन दे नोंथां।
अ नोंथां ओरैनो